औ खोनादों औ औ औ खोनाबाय। उम
आङो दा ओरैनो दंथयो नोंथां सानजु
औ औ औ आंबो बिदिनो मा ओंख्रि जाखो नोंथाङालाय? दिनै
दिनै आङो माबा नोंथां दालि जादों।
औ
खला भाजा। नोंथाङालाय?
ओ जोंनाबो दालियानो। ओमफाय सबाइ बिमा भाजा आरो। ओ होमबा नोंथां फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आङो ओ गोदोनि बागै आरो दानि माबायदि थायो मोन गोद दो आरो दा माबायदि थायो बेनि बागै सोंनो नागिरदोंमोन आरो। एसे खोन्थानानै होबानो जाबाय नोंथा
औ दे दे दे। गोदोनि आरो दानि ओ थानाय बा जानाय जिउ खुंनाया बिदिनोसै माने गोदो जाहैबाय सुबुंफोरा गासिबो गोदोहाय दा जेबायदि जोङो गासैबो जानाय लोंनायाव जेरावबो खस्थ मोनालासे थादों। गोदोयो नाथाय बिदि नङामोन गोदोहाय ओ गोजान लामा हान्थिनो थाखायबो जोंना गारि मथर खरनि आंखालमोन? आरो थानाय नफ्राबो जोंना एसेबां मोजां नङामोन मानो होनोब्ला जोंनिया गोदोनि दिनावहाय रांखारि ओ रांखावरि आंखालाबो गोबां आंखालमोन। बिदिनो लामा सामा फोराबो जोंना बारा इसिबां गोदोनि दिनावहाय मोजां नङामोन। नङामोन नालाय नोंथां आरो दा गोदोनि आरो दानि थानाय जानायजों जोङो रुजुयोबा गोबां फारागथिखौ जोङो माने दानि जुगावहाय गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो। होनोब्ला जों गोदोनि दिनावहाय ओंखाम ओंख्रि संजानो गोनांब्लाबो जोङो ओ जोङो बनजोंनो संनानै जानांगौ जायोमोन। दानि दिनावहाय जोङो रावबो सुबुङानो फ्राय होनबाबो जोङो गोरोन्थि जाया मानो होनब्ला गासै सुबुङानो। ओ गेसजोंसो जोङो बाहायनानै गासैबो कुकारफोर बायदिसिना आजादिहाय जोङो माने संना जानायखौ जों नु नुनो मोनो। आरो गोदोनि दिनाव लेखा फरायनायफोरावबो जोङो मोब्लिब गैयामोन जोङो साथिजोंनो बा लेम थनजोंनो जोङो फरायनो गोनां जायोमोन। दा दानि दिनाव ओमफ्राय जोङो दा जोंबो मोनबो मोनबोबोदों। बेखिनि माबाखौ दानि दिनावहाय कारेन्ट बा मोब्लिबजों जोङो लेखा फरायनो मोनो। बा गरम बोथोरावबो जोङो गिसिब सिबा लासिनो जोङो थानानै बा फांखाजों जोङो थानो गोनां थानो मोनो आजादि गोदोनि दिनावहाय बिदि नङामोन आरो दा नोंथांनि बादिब्लाबो गोदोनि दिनावहाय माबायदि जानाय थानायखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन
ओ गोदोनि दिनावथ बुंनो थाङोब्ला बुहुद खस्थआानोमोन ओ दानि जोंनि थानाय माबाखौ नायोबा गोदोनिखौ सानहरोबा जों बुहुत खस्थखौनो नुहुरो मानो होम
औ
जायासै जों गोदोनि दिनखौ एसेलस सो जेनेबा जों उन्दैफोराव लोगो मोननाय जाहैबाय दा देरनानैथ नै जोङो बांसिनानो गेसाव संनायखौ नुनो मोनबोजोबखादोंखा। गोदोनि दिनावथ गासिबो अराव लाना बन नागिरनांगौमोन जोङो ओ गोदोनि दिनाव मानसिफोराथ जेनेबा बन नागिर नागिर संनांगौमोन। आरो जानो लोंनोबो थबां जेसेबां जों दा ओ गोबां रोखोमनि माबा ओ मैंगं थाइगं मोननो थाङो बेबायदि फोरखौ बिसोरो बारा माब माबायामोन आरो नागिरनानै जानो गोनां जायोमोन जेखौ मोनदों बेखौनो जानो गोनां जायोमोन आरो। आरो गाननाय जोमनाय फोराबोथ बेफोरावनो बारा गोदोथ गैखायामोन नै दोसो एसे
औ औ औ औ
नोंथाङा गोदोनिखौ बांसिन मोजां मोनो ना दानि थानाय माबाखौ मोजां मोनो?
गोदोनिखौ थाङोब्ला गोबां खस्थ नालाय गोदोनिखौ इसेबां माने साबजानायखौ मोना जों दानि जुगनि सुबुं नालाय मानसि नालाय जोङो दानिखौ बिसिबांनो हागोन थानो माने जोङो जौगानायखौसो साबसिन मोनो। बुंनो थाङोब्ला मैगं थाइगंनि बेलायावाव बेलायावहाय गोदोनि दिननि समनि मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि जेबबो मैगं थाइगंआव मुलि जायामोन गुबै मिथिंगायारि थासारिजों फोनानै जानाय मैगं थाइगं हासार गैयिखौ जोङो जोङो
औ
मोनोमोन नालाय आरो दानि दिनावहाय मैगं थाइगंनि बेलायावबो गासै मेगंआवनो जा जानाय माइरं गासैबो हासार बाराय बिगियानारि ओ बिगियानारि बानायनाय हासारफोरखौ गासैबो बाहायो नालाय जोंनि देहायावबो गोबां खहा फैयो फैया नङा फैयो जों दानि मानसिफोरनि जि मेगन बा खानाइ बेफोरो गासैबो माने खम सम बैसोआवनो माने मेगन नुयैखौ जोङो
औ औ
उन्दै उन्दै बैसोआवनो बेफोरो खानायफोर खानाइ खानाइ फुरनाय गोमोन गोमोन खानायफ्रा बे हासार गोनां जोङो जायखौ नै दानि जुगाव जोङो मैगं थाइगं गासैखौबो जोङो मोनजोबो बे गासिबो हासारजों बानायनाय नालाय जोंनि देहायाव आरो दानि मानसि देहा देहायाबो गोदोनि बायदि नंला गोदोनि सुबुंफोरना जेबो बेमार आजारखौ जों अन्थाइखौ जों नुनो मोनामोन आबै आबो खोथाखौ जोङो आबै आबौमोना फोरमायना होयोमोन नालाय जों बेफोरखौ जों मोनथियो जोंनि दानि जुगाव जाखिनि मानसिफोरनि बेराम जानायफोरा बे मेगं थाइगंनिफ्रायनो सोमजिनाय बायदि आं आंनिफ्राय मोनो आरो
औ औ आंनि साननायबा बो बिदिनो मानो होनबा आजिखालाव ओ आजिखालि ओ गोबाङानो ओ मा होनो मैगंफोर खौ गायनानै ओ मुलि होनानै थाब थाबनो फाननो नाजायोना लाय मानसिफोरा
औ
ओमफाय बेयावनो ओ अब गायनायाबो खम जाबाय नालाय बां सिन माने गायो खिन्थु गायना नै मुलि होनानै थाब थाब फाननायखौ नायो मानसिफोरा
औ
ओमफाय बेफोरावनो आरो दानि नों नोंथाङा जे बुंदों खानाय मोननाय मानाय बेफोरनि थाखायनो आंनिबाबो
औ नंगौ नंगौ होमबा नोंथाङा दानि सुबुंफोरा बा गोदोनि सुबुंफोरा गोजान लामा हान्थिनायाव माबायदि खस्थ' जायोमोन ना जायामोन बेफोर बादि
औ औ गोदोनियावथ' एसे खस्थ'आनो होनजायोमोन मानो होन बा ओ दा ज जे दं गारि औ गारि आरि दङ बिदि थ' गैयामोन नालाय गोदो थ' मोसौ गारि दंमोन बिदिनो गराइ गारि दंमोन बेफोर खौसो नोङो लानानै थांनांगौमोन आरो ओमफाय ओ समनि बेलायाव एसे खमाव माने बारा थाबनो मोनहैयामोन आरो जे जायगायाव थांनांगौ बे थाइमाव बारा थाबनो मोनहैयामोन दानि गारि दानि दिनावथ' गारिजों नों दसे यैनो सहैयो
औ औ
गारि माने इदि थांनाय फैनायनि बाथाय दानि जुगाखौ एसे मोजांसिन मोनो आ आरो आंनि मथेबा
औ औ नंगौ सैथो
औ नोंथाङालाय मा बुंनो सानो बेनि सायाव
बेखौनो बुंनो सानो गोजान लामा हान्थिनायाव गोदोनि दिनावहाय गोबां खस्थ' जायोमोन मालाय जेराव जोंनि लामा फोराबो हाग्रा हख्रा हुख्रिमोन दानि बायदि स्लिम स्लिम नोङामोन नालाय
औ औ
बिदिनो गोजान लामाजों थांनो गोनांबाबो गारिफ्राबोथ' गोबां खममोन नालाय थेवबो बिनि गेजेरजोंबाबो
औ
माने इदिनो बिदिनो खम समाव जों मोनहैयामोन लामाफ्राबो हाग्रा हुग्रा नालाय खस्थ'बो मोनोमोन गोजान लामा गारि दा थांनायाव आ दानिया एदम जोङो थांबानो खि मोनो गासै जेरावखि जों थाङा मानो। लामायानो जोंना गासैबो मोजां जानाय लोंनायावनो हक बा बायदिसिनानि बिथिङावनो हग जानाय लोंनायनि बेलायावबो जोङो दा गोदोनि दिनाव जोङो मैगं थाइगंफोर हासार होआमोन जोङो संनानै जानो जों सानसे साननै मैगं थाइगंखौ जोङो दोननो हायामोन दानिया जों जोङो मा सानथाम सानब्रै सानबायाहालागै जोङो बे गुसु बाख्रियावहाय दोननानै जोङो माने मैगंफोरखौ गोबाव सम जोङो दोननानै लाखिनो हायो बेबायदि जोङो गोबां माबाखौ खाबुखौ जोङो मोननो हादों दा बेफोरबायदि बि आरो गोदोनि दिनावथ' मा बुंनो बेफोरबायदि जानाय लोंनायनि बेलायाव थानाय थानायनि बेलायावबो फरायनायनि बेलायावबो गोबां खस्थ' नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
फ्राबो गोबां खममोन आरो गोदोनि दिनावथ' जों खोनानो मोनदों आबै आबौमोननि दिनावहाय हिनजाव सा मानसिफोरखौ फरायसालिफ्राव थांहोआमोन होननानै बिदि जोंनि आबै आबौमोना जोंनो बुंनायलाय जों मोनथिनो मोनदों दाथ' दानि बेलायावहाय दानि जुगावहाय हौवा हिनजाव ओ गासैबो समान नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
गासैबो गासैबो सोलोंथाइया गासैबो समान गोदोनि दिनावसो बेफोरबायदिखौ जोङो हेंथा होनाय मानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो
औ
बेबायदिनो दानि जुगाव जेरावबो गासैयावबो नांगौनि बारासो
औ
नङा होनबा नोंथां जानाय लोंनायनिबाबो नांगौनि बारा गाननाय जोमनायनिबाबो जोंनिया नांगौनि बारा गोदोनि दिनाव जोंना आंखाल गोबां आंखालमोन
औ
जानायनि बेलायावबो आंखाल थानायनि बेलायावबो आंखाल थाग्रा न'आबो जोंना खममोन बेफोर बायदि मोन आरो नोंथां।
उम उम
बेखिनियानो आरो नोंथांनिसिमां जिखिनिखौनो आङो फोरमायनानै जाखिनि आं गोसोआव बा आं मोनदांना मोननाय बेखौ आं नोंथांनि सगायाव फोरमायनाय जाबाय आरो।
औ औ
समाबो जाबाय नोंथां।
औ
दे नोंथां होमबा नोंजों ओ ओ नोंजों रायलायनानै बुहुत मोजां मोनदों। जे बुस्थु बुजि बुजिनो मोनबाय आरो नोंथा
औ दे औ दे साबायखर।